औ।
मा खालामदों?
दङ' ओरैनो राजा फुथुदों नै जंगायाव
ए हाथथायाव थाङाखै?
ओहो थाङासै।
ए ए सान्दुं गोसाथारना।
माबानावसो आदै साम'खौसो माबा लायहोबाय आं अमा फिसा मासे।
एमा दामाव मोनखो?
साराय बार'स'।
उमम। जिख थालखौनो जमनो रोंगारगौहाय नोंबो बेती
ओम बे फैसा माबा खम खम मोनदों होननायखायसो लायहोखादों आं।
आं ट्रेन्सफार खालामलायहरथ'वाखै दंङ'।
माखो?
फैसाया
एकाउन्टाव? आंनो केससो नांगौमोन दा।
खेससो नांगौमोन र' नायनोसै नायनोसै आं बख'नायालाय बख'नो हरदों थारथि ओमफ्राय दा ओइ सासे मानसिनो होनांगौ सासे मानसिनो होनांगौ
बेसेबां होनांगौ?
सासे मानसिनो टुइन्टि सासेनो टेनखौ होखानांगौ नालाय ओमफ्राय दा आङो र' सानदों बै मानसिनो फाइभ थावजेनल' होनोसै नामा होननानै। ओमफ्राय नोंनो बेखौनो दुइ होनोसै नामा आंनोबो केस एसे नांगौ। बख'नोलाय बख'नोलाय फरथिसो बख'नो आं बुंनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दाना आंनि माबा नाम्बारखौनो सेक्रेट नाम्बारखौनो आं बावस्राबाय
ए
एटिएम निखौ हरफादोंमोन आं एटिएम ओमफ्राय दा जसिनानाव ट्रेन्सफार खालामनानै हरबाय आं थारटि बख'ना लाबो केेस होनानै, ओंखाम जाबाय?
ओंहो आं जाथ'वाखै
मा ओंख्रे?
माबासोहाय बुटसो एवदोंदां मामाया
उम
बुदाम उमहो दिनै जेराव थाङाखै
दामानो बाराथार गंगार मोननाव फनानो नाङाहाय
बिसिनाव माबा नेट मोनादाहां
उमहो नेट मोना
गावसोर थाबाय थाग्रानादेन नाङोदां आरो माबलाबाफोर बै नों आं दिनै गाबोन थांनायफोरना नांनो नागिरा।
बिदियाव जाया नै हलिया मिनिबायसो थादों दाबसेयाव थांखा।
मुलिजों रायलायनो आरो सफ'नाया इलिसानियाव ओम
सफलि दंफैयो
उम दंफैयो जि गरमखा आयौ खर'सालाय सोरलायखो खरसा सोर लायखो?
खरसखौनो लायाहाय दिनै सुनिबारावो थांसै आं
दाना कल्पनाजों दाना कलफनाजों रायलायलायबाय मालाय बिब' बिनानाव कलफनाजों रायलायहराखै नों
आं दाख्लैल'सो रायलायहरदों आब' खलफनाखौ दिनै हाथाय हैैयाखै बियो दखान
हा?
हैदोंना हैैयाखै थाय नै बिनानावा रायलायदों माथो
होमबालाय बहा रायलायनो मोननो दखान हैदोंबा दखान हैयाखै दां
मिथिलाहाय हैदों ना हैयाखै।
आं दाख्लै खनसेयाव हा दङ दङ माइ गायखांबासो थां
ए
ओंखाम ओंख्रि संनानै जायो।
ए गासिबो दंजोबो उम जावैसोआलाय माबोरै दंनो
जावैसोआ थिगैनो दं।
उम सा सानावबा डिउथि ना
सानाव दिउटि नङा बेना मोनायावसो दिउटिमोन।
अ दा सानाव सानसे उन्दुबाय थानाय आरो
औ
उम
उम मैया मोनायाव ओमफ्राय राजाखौ फुथुनानै दा रायलायगोन होननाया रायलायहरनो रो-रोंस्रायासै
गैला उन्दुबाथाय आरो राव खोनाबानो सिखारोबा आंना फिसालाया।
जारलासो बिबैया उन्दुफायोबा बिबैखौ बिबैखौ दसे फुथ'दो बायहेरायाव रायलायफैनांगौहाय।
आं बिसिनियाव गाखोबाथाय ओंखारा आहा
बिसिनायाव गाखोबाथाय ओंखारा।
ओंङो ओंखारनो बायो आं।
मामायासो गोबाव थादों बाहेराव।
उम।
थब्लिजों बिजों।
उम नों नोंनि मबाइलजों लस जानांगौ मालाबा बिमाखौबो रायलायगोन आं रायलायनोबाबा ओमफाय बिमाना जाबाय
जाथ'आखै माथो दाबो
उम।
मानोथाय फैयाखैनो।
ना नों खालामनानै होनायासो जायासै।
जानो नङाब्ला बा जोंनिफ्राय जोंनि फैनाय बायदि फैजोब। खादों माथो इसोरनाबो ओमफ्राय बैसो रायज्लायजाग्रा माबायासो फैयाखै दाबो।
ए होनोमबा नों बैनि आइडिखौ हराखैदां?
हरजोबदोंथ' आङो वाटसपाव।
नों मा होनिखौ
औ गासिनिबो आयदिखौ हरजोबदों आं।
उम। उम उम उम। उम बिदिसो। दालाय मा उन्दुदों ना मादों राजायालाय?
उन्दुदों।
उन्दुदों।
औ रंगायाव।
रंगायाव दाखालिनि रंगायावनो नामाहाय?
दाख्लिनि नङा दिनै गोदान खालायबाय।
ए जा मिनिथाव घथना जाबाय दानि आंहा।
मा?
थारुनखौ रुनानै दोनखाबाय आं। दाखालि बायना लाबोदोंमोन माबानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय कुचबिहारनि थास' कुचबिहारनि थास'नो आरो गोथाव गोथाव थास'आ। होओजों गावसिनाव ब्रयलारजोंसो मोनजादों ओमफ्राय दा आं न'आव लकेल दावजों जानोसै होननानै रुजोबखाबाय बेयावनो मास मासन फैबायना बांगाल हौवाया। लाबोनो न'आव न'सिम सहियाव लाबोहोलायबाय आं। नायबा नायानो थैजोबनाय साथि थाखा फवा होनबाय दुइस' केजि दाना दाना नायानो थैजोबनायसोमोन माथो। दे फवासेल' सुदो लाखिनोसै आ होनबाय फवासेखौ सुवा जबर जस्थि आदा केजि सुयो ओमफ्राय एकदम नायानो बोरैबा थैनाय महरबो गैया। एसेबो थावखायामोन।
साथि थाखा लाजागोन होनों माथ' पन्सास थाखानि लाखिगासिनो मानसिफ्रा।
नङा बे बे बिदिनो खालामखादों आंखौ अखालिबो। ओमफ्राय थाला नोंसो बिदि होआखौनो होनबाय सान्दुं गोसो अंग बेसे गसंनो। न'आव लिंहरनाय हिसाबै आं फवासेखौ लाखिनोसै नायानो थैजोब है गोजा आरो बेबो साथि थाखाबाव दे फन्सा फवासेखौ आं लाखिनोसै होनबाय फवासेबो होआ। उनावबा रागा जोंनो दाउ आदार होनानै दा हमनो नागिरबाय आं। खारला न'निफ्रायनो बांगाल हौवाया होलांनो नागिरनाया आदा खि जासिमबाय थायो थांदो होननानै होखारहरबायहां
औ
बिराद जाद जाद जाद जाद उम अ अख्राखा लाखियासै आं।
लाखिनाङा हाय बिदि।
सपना उनाव ग्रोब फैबाय आं दसे फन रायज्लायफैनोसैहाय।
आरो नायाबो थावखायानो बिसिरना गे फिगिफिसिनो औ गुरै
उम
दाख्लै माथाययाबो लाखिनानै थावासो होनदों
एसेबो थावा आरो दाखालै बावै महनफुराव थाजा थाजा कमलखार बायना लाबोयनो एसेबो थावनाय मोना
दे बेलाय हारसाफोरनि ना बर'निमोन
बे दारि गोनांनिनो
ए बिसिना
बिसोरना मा खार'नाव थावाथाय
माबा होयोबा बिसोरो हासार होयो नायाव
ओमफ्राय जोंनिया आरो आदाज मोनलायो नोंसिनि फुख्रिनि अयथासार गोथाव सित बट्रामनि फुख्रिनि जिग गोथाव
ओम
ओमफ्राय आं बै माबामनिखौ
आइ सारायंखौ बारा थावनाय मोनाहाय मानोथाय बै माबानि फुख्रिनिखौ
बिसोरनोबो हासार होयो ने फुंखाबाला हासार होयो ने हासार होयो बिसोरना
ए ओमफ्राय गंगार मोनाबो गोथाव
बिसिना होयाना जोंनि ओरैजाय ना
नोंसिनिखौथ' जि गोथाव मोनखायो आङो आयु
नायानो जोंना
ओमफ्राय दाना बै माबा मोननिखौ थावनाय मोनाहाय आवारिमोन बान्दोनिया
बान्दो बान्दो सोरनिखौ
आइरिमोननि
ए बिसनाबो होयोदां हासार मोनो एमबा मोनाबो होयो हासार होनाया बेलेग खाथार दा
उम
उम
थावमारा ओमफ्राय बाखि सोब जाजोबजायो गोथावनो
सिथ्रामोनिखौथ' सानसेखालि सिलभार दुइ केजि जानाय लाबोखादों आं मासेयैनो अयथासार गोथाव जाखादों बे बारनिफ्रायनो बिसोर फख्रि ना लायगोन ना बोराय ना बोराय दं दाबो खारबाथाय कमल क लानानै फैगोन आं एसे स्र' स्र' देरहांबाय कमलकाखौ नों होनो मोनासै देग्लाय ना फिसा होदोना होआाखै नोंस्रानो फुख्रियावल
होदों
बेसे खै केजि होदोंबा
दस केजिल'सो होदोंहाय देग्लाय
उम
बिस केजिसो होनांगौमोन माने फुख्रियावनायानो गैखालाना जोंना।
उम
फैसा थोआसैना बेखायनो दस केजिल' हगरबाय।
औ खाबारसो हगारफिनसै गोदान माखासेखौ
ओइ सपनाखौ लिंहरदां
अबाव
उम माबानि जाथारसिगोन र' बेसेबां जाखो दस जाबाय आरो दुइ दंबावो
खोनादों
औ
माबाया जोंना मास्टारा फन हरदों नै जों आंनाव।
नोंसिना मास्टारा।
बे बे एप खौ फोरोंफैग्राया नितुजिदआ
ए र' माबाजों मादै लुसियाजों रायज्लायदोंमोन होनना बुं बेखौ फोजोबथार। मिथिबाय।
है दानलांखाबाय र' आं माबा नोंजों फोजोबग्रोनोसै।
जा हरफिनदों र' जाखाथारसिगोन। आं जोंनो आंनियावबो कल खालाम होननानै बुङो। बायो आंबो बासाखौनो मालाबा- मिनिनो ओंखारो जोंनिजों।
ओइ मा बिलाइ? होम औ र' जाखाथारसिगोन माबा एगार'आनो जाखाबाय नै।
एगार जाबाय।
उम आंबो दासो रोंगारदों। ब्रा बुनायखौनो खालामहरनोनो रोङा बुनायखौनो रोङाखैमोन।
ए बै कल फारसेनाव माबा नांगौबा। खालामनांगौ।
उम बैखौ थिबखौ होनांगौनो राइट सिनखौ। कल खालाय नानै नाम्बार बुखांनानै।
औ बे कल फारसेनाव थुना होदो ओमफ्राय मालाय कल थांसिगोन।
उम
नाम्बारखौ माबा दाइल खालामखांनानै।
बे लोंग्रा नङा। लोंनो होदों नों, लोंनो होदों। हा मा जिनिस होलांखो मोनलियाबा? माबा माइब्रा थां माथां माइब्राबो नङा बेयो जाबाय।